औ खोनादों खोनादों
अ मा खालामदों?
नै जाखांनानै आं जि-जिरायनानै दङ
अ मा ओंख्रि जानाय? आंबो दङ ओरैनो जिरायनानैनो
आह माबासो मा होनो लेस्राजों आलु ओमफाय ना बाथ दोनसेमोन
अ अ अ गोथावनो द जाङा नै जाङा नै संगासिनो
ए मा मैगं संदों
अनलाजों दाउ संदों
बा बर'नि ओंख्रि गोथावथार माथो
औ गोथावानो
ओम जाब्रेलायसिगोन होनबा दा
औ जा गोथाव मोनखायो आङो अनला ओंख्रिजों दाउ औ ओह दे होनब्ला दिनैहाय जोङो बरफोरनि सुबुं फोरबोनि सायाव सावरायनोसै
औ औ जायो दे सावराय जायो
फोरनि सुबुं फोरबोआथ' माने मेजर सुबुं फोरबोआ जोंना बैसाग गु आरो दमासि जो मागो होननानै बुङो दमासि आरो काति फोरबो बे मोनथामानो बर'नि माने मेजर फोरबो आरो बरफोरनि औ दा जों बैसागुआथ जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि नङा होमबा
नंगौ
औ बर'फोरा माने बैसागुआव ओरैबायदि माने बैसागुआ आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो ओ आरो उ मा होनो ओ आरो दमासियाबो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो काति फोरबोआबो आबादजों सोमोनदो गोनां आरो बैसागु औ बैसागुआव माने आबाद मावखांनानै आबाद मावखांनानै गासैबो बिदि थानानै माने बे फोरबोआ जायो जायखौ जोङो मेंनाय मेंनाय बानाय गासैखौबो बेयावनो हगार हरनाय जायो रंजानायजों
औ
औ दा नोंथांमोननिथिंजाय बैसागुआव माबोरै खालामनाय जायो बुंलाय एसे
अ जोंनियाव जोंनिथिंजाय ना बैसाग गुआव माने ओ मा होनो संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो बेनिफ्राय मोसौ थुखै खांनानै से सेथि सानखालि बैसाग साकनि एक थारिकनिफ्राय ओ फुजा होसिगोन बेयावनो एग थारिखालि फुजा आरो उन्दैफ्रा गेदिरफोरखौ मान लासिगोन आरो गामिनि बोराय बुरैफोरखौहाय खुलुमस्रांसिगोन मानबावसिगोन अ आरो इनिफ्राय नेक्स नेक्स्टनिफ्राय आरो बिदिनो रंजासि सिगोन आरो बोराय बुरै गथ गथाइ बोराय बुरैया बोराय बुरि आरो गथफ्रा गथफोर सेंग्रा सिख्ला सिख्लाबा सेंग्रा सिख्लाफोर बिदिनो खाम सिफुं जथा लानानै रंजासिगोन आरो उम नोंसिनिथिंजाय लाय माबायदि?
जोंनिथिं औ जोंनिथिं एसे आलादा खालामो माने संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैबाय गिबियावनोथ संक्रान्तिनि एसे आवगायावनो माने मोसौ थुखैनो थाराय बा आ दिगलिथि बेफोर खौ माने बुथुमखानानै लानायजों माने संक्रान्ति खालि ओ दै सा दैमाफोराव थुखैनो लाना थाङो। उम आरो मा होनो औ दोनि दोनि हांगारखौ थाव गुबै लागायनानै होयो मोसौनियाव आसुगुरफोराव थाव गुबै लागायो बेफोरबायदिनो ओ बे सान माने रंजा बाजायै मोसौ थुखैनायैनो औ हुंगार हरो बिनि उनाव बैसागोनि से औ बैसागोनि सेथि खालार खालि आरो मानसि बैसागु बुङो जायखौ। बेखालार खालि औ बे खालार खालि आरो ओ मानो नखरनि ओ गासैबो गेदेर उनदै खुलुमलायो गामिनि गेदेर उनदै खुलुमलायो उनदैया गेदेरखौ खुलुमो गेदेरा उनदैनो बोर होयो बेफोरबायाददिनो आरो नखरनि जाय जायफ्रा माने नागारलांबाय बिसोर खौ माने गोसोखांनानै बिसोरनो मान बावो खुलुमहरो बोर बियो बिसोरनियाव आरो उम मा होनो उम बेफोरबाय बिदिनो आरो मोसौ मोसौफोरखौबो माने बिदिनो माबा माबि जाहोयो आरो
औ सौराय बिदिनो सौराय सबाइ बिदि लगायनानै एवनानै जाहैयो ना अ जोंनि सिनायाबो बिदिनो जाहोयो आरो
औ मोसौ मोसौफोरखो आरो बिदि बिदाय होखांनानै आरो मानसि बैसागो जाहैदों नालाय माने बिदिनो खुलुमलायनाय मानाय बेफोरो थांनायनि उनाव माने ज ज मोसालायनाय आरो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोराय बेन्थ सोरबा बा बा खंगि बेफोरबायदि बियोफोराबो माने रंजायो गावनि दुखु दाहाखौ ज्राब ज्राब दोननानै आरो नखर नखर मागियो मागियो मागिनायजोंनो माने ओ बिथांमोना माने माहोनो रंजानायाव रंजानानै नखर मागिनानै लाबोनानै माने मोनसे माबा जायो आरो बिसोरो मा होनो ओंखाम ओ जयै ओंखाम जालायो आरो
ओम ओम औ बोसोराव खेबसेल' फैयोना दुखु दाहा फ्रा बेयावनो बावगारसिगोन आरो
औ औ बिदिनो दा आरो ओ मा होनो मागो मागो बुंब्लाथ' आरो मा बुंबावनो गोबां माने औ गोबां माने इन्टारेस्ट जायो रंजाथाइ फोरबो होननानै बुंनांगोन बेखौबो ओम ओ अ दा नोंथांमोननिथिंजाय मागो औ माबोरै जायो हा
जोंनिया ना
औ
मा होनदों
मागोखौ माबा बोरै ओ खालाम माने बिदाय होयो मागोखौ माबायदि बिदाय हरो नोंसिनिथिंजाय
अ जोंना माने मागो बिदायहरनाया माने जोंना
ओ नोंथांनिखौ एसे प्रब्लेम खोनादों आं एसे जानगारथिं थांनाय एसे नेट नांनाय जायगायाव हेलौ औ औ नांबाय नांबाय मागो मागो औ खोनादों मा मागोखौहाय माबायदि बिदाय हरो नों
अ जोंनिया मागोखौ माहोनो अ अ जोंनिया फुजानि जोंनि माबाखो माहोनो पुस दाननि जोबथा खालार जोबथा खालाराव माने अनखौ देना लानाय जायो आरो माइरंखौ एसे सोमनानै ओमफ्राय मागोनि एक एक थारिक खालि फिथाखौ फुङावहाय सिखारनानै सावसिगोन औ बेलागुफोर सावो एनिफ्राय न मा होनो गोबोरजोंहाय न सख खानाय होनना मा होनो इदि खाथिं सि
ओ ओ
फाय गय गय फिफां नारेंखल फिफां थाइज जोंनिफोरावहाय जिगाब जिगाबजोंहाय खा जायो आरो माने जाहाथे माइ बिदाङा जेरै फिथाइ थायो बेफोर माने बेबादि फिथाइ
ओ
फोथायनाय जायो नालाय गोदोनि मोनसे बुंनाय दं बेखौ फोथायनानैहाय माने खायो आरो बेबायदिनो
अ
औ एक थारिक खालिनो फिथा सावनानै जासिगोन गिदिरफोरखौ मान होसिग गोन फुजा आरो फुजा होसिगोन बेनि उनाव गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरस्रांनानै फिसा फिथा जाहोसिगोन आरो एक थारिक दिना आरो बयबो गिदिरफोरखौ मान होसिगोन खुलुमसिगोन इद दिनो आरो
ओ ओ औ
नोंसिनिथिंलाय माबायदि फालियो?
ओ नोंथांनि बुंनाय बादिनो समानानो एखेयानो किनतु माने मा होनो ओ ओइ मा होनो दंफांफोराव बा लाइफांफोराव जिगाब खानाया एसे आलादा जोंनिथिंजाय ओरै होननानै सो माने मानियो आरो गनायो ओ जाहाथे बेलागुर खावनो नाया बेलागुरु सावनाया बिनि सोदोबा माने रिंनानै बिसोरनियाव बागदावनाय जाहैया जाहाथे बिदि होननानैसो खानाय जायो आरो जोंनिथिंजाय।
ओ
औ बुरजा बुरजा फिथाइ थायथों गियालासिनो बेफोरबायदि आरो आरो बिदिनो माने न'खर न'खर थांनानैबो फिथा सौर बिदिनो जाहोयो नाथाय आथिखालाव बेबायदि जालिया बेखौ नुनो मोनलिया आरो आरो औ गोदोथ आरो आलासिफ्राबो आलासि फ्रा मागो बा बैसागु बा ओ काति फोरबो बेफोरबायदियाव गोबां फैयोमोन सब सासे गाहाम थानानै थाङोमोन नाथाय आथिखालाव आथिखालाव समनि आंखालाव नखरनि माने जें जेंना जोथोआव माने फैनोनो हालिया आरो। फैनो थांनायबो जालिया फैनो बो हालिया गोदोथ अमा अमा मासे गाहाम जाहोयोमोन। बोरमा जाहोयोमोन दाउ जाहोयोमोन दानिया माने हरखौनो थालिया नालाय थानो नागिरलिया बिनिखायनो जाहोनायबो थांलिया औ
गोदोनि आरो दे बुंग्रोलाय नोंङो।
औ गोदोनिया माने गोबां गोबां माने दाउ अमा गोबां फिसियोमोन ना बिनि बेखायनो माने मासे गाहाम जायोमोन आरो औ फोराननाबो दोनोमोन औ बेनो
इदि फिसिनानैबो दोननाय जालाना
औ औ फाननो थाखायल फियो मासे मानै।
औ बेनोथ आरो दानिया
ओ बेनो आरो ओ काति फोरबोआथ बेबो आबादजों सोमोनदो गोनां फोरबो जाहैबायना काति फोरबोआ नों नोंथांमोननिथिंजाय काति फोरबोखौ माबोरै खालामनाय जायो
काति फोरबोआ माने जोंनियाबो बिदिनो आरो र्कतिकनि एक थारिखआव मानेन ओइ मा होनो थाइ गेरबिख फुङावहाय मा होनो माइयाव सावैनाय जायो आरो थाव होनानै माने जाहाथे एम्फौ एनलाफ्रा माइनि एमफौ एनलाफ्रा बेयाव बारसोमनानैहाय थैयो आरो बहाय माने जायो बिदिनो आरो
औ औ जोंनिथिंबायजोबो बिदिनो बिदिनो खालामो औ उम बिदिनो खालामनाय जायो जोंनिथिंबो एखे
औ एखेयानो रे रे एसे
ए दा आरो ओ काति फोरबोआव आरो बिदिनो आबाद आबाद बिदाङा मोजां जाथों होनना हांख्रायनानै माने इसोरनिसिम बावो आरो
औ
अ ए बैसागु ओ बैसागुआवबो ओ औ बैसागुखौबोथ माने गोदोनि दिनाव माने ओ स्नि ओ मा होनो स्नि सानालागै खुङोमोन दानियाथ गैलानोखा
अ सानसे बा साननैफोरदिल खुंनाय जायो दानिया
बिदिथ'
आरो दानिया गामि गामिफ्राव आरो फांसन खुखां खुंनाय जायोना
अ ओ ओ दे होमबा दिनैनि सावरायनांगौ खौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै ना
औ दे होमबालाय उम दे
ओं